हेलौ
औ खोनादों
औ नोंथां मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिरबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
नोंथाङा दायो ओरैनो मा खालामगासिनो?
आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ नै नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथांजों माखास जे गोनांथार खोथा सावरायनो सानदोंमोन
औ हागोन नोंथां
अ नोंथाङा जोंनि बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रि एबा जानाय लोंनाय जाय जोंनि ओ बर' हारिनि गेजेराव माखासे ओ जि आइ टेक एबा बुहुमखौरांङारि बिमुं मोननाय ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
ओ बिदिनो नोंथांङा जेन'बा जोंनि दोरोंङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव मा मा ओंख्रि खौ साबसिनै मोजां मोनो?
ओंख्रिफोरनि गेजेराव आङोथ' अनला दाउखौनो आं साबसिन मोनो
अ नोंथांङा नोंथांनि नोंथांङा जि बुंदों अनला आरो दाउखौ जोंनि बर'नि दोरोंङारि ओंख्रि अनला आरो दाउखौ साबसिन मोजां मोनो नोंथांङा बे बे ओंख्रिखौहाय माबोरै संगोन एबा माबोरै संङो नों नोंथांङा नोंथांनि ओ संनाय आदबखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दा आंङो अनला ओंख्रिखौ संना होननानै बुंङोब्ला सिगांङावनो अन खौ जोंङो रेडि खालामनानै लागोन आरो दा अनखौ जोंङो मोननोबो जों माइरंनिफ्रायसो खालामनाय जायो नंङा होमबा
बेनिखायनो माइरंखौ जोङो मोजाङै सुना लानानै दसे समनि थाखाय बेखौ सोमनानै दोन जाहाथे माइरंया मोजाङैनो रुयो आरो बेबायदिनो जोंहा आरोबाव ओ माइरंखौ जोङो सुखांनानै बेखौ जोङो उवालफ्राव देनानै लागोन बा जोंहा ग्रेइन्डारफोर दङ बा ग्रेइन्डारावबो जोङो बेखौ देनानै लागोन आरो बेबायदि बिनि उनाव जोङो उवालाव दैेयोब्ला बे दैखांनायनि उनाव मिस मिस मिस मिस जेब्ला अना जायो होमबा बेखौ खुलुमनानै लागोन बेनिफ्राय जोंहा बेखौ दोनगोन दोननानै जोंहा मा दाउजों संनो थाखाय जोंहा मा दाउखौ रेडि खालामनांगोन आरो दा अनलाजों दाउजोंल' संनो हाया गोबां रोखोमै संनो हायो अनला मेवाइ ओमफ्राय अनलाजों जोंहा आलु म थर बेफोरखौबो जों संनो हायो खख्लिंफोर बा मेवाइ बिदि संनो हायो नङा होमबा? दा अनला दाउ संनोबा सिगाङावनो न'नि दाउजों सङोब्ला जाहा गोथावसिन जायो नालाय जाहा न'आवनो फिखानाय थानाय दाउफोरखौ जों हमनानै लागोन बेनि उनाव बुथारनानै
औ
जोङो बेखौबो गांफोरखौ जोङो खुनानै लागोन साफा खालामगोन बिनि उनाव दाउखौ मोजाङै गोदानानै लागोन आरो दा दाउ गोदानायाव जोंहा मोनसे आरोबाव मा सांग्रां जानांगौ आरो बे दाउ जि बिख्लो थायो बेखौ गेब्रु होनो नाङा आरो जुदि बे दाउनि बिख्लो बिख्लोआ गेब्रुनानै गोसारो होनोमबाथाय मा गोखा बेबायदि जायो आरो ओमफाय बेबायदि बेनि उनाव दा बेदरखौ जोङो मोजाङै गोदानानै लाखांनानै जेब्ला रेडि जायो होमबा जोङो ओ जोंहाथ' गोसोबायदि गेसावबो संनो हायो अरावबो संनो हायो नङा होमबा अराव सङोबाथ' जोंहा साबसिन जायो आरो दा अराव संनायखौ आं नोंथांनो खोन्थानोसै आरो बेनिफ्राय जोङो सारायाव जोङो सारायखौ जोङो जाननानै फुदुंनानै लाग्रोबाय साराया मोजाङै दुङोब्ला बेवहाय थावफोरखौ जोंहा जेसेबां होनो नांनाय एसेखौ जों होनानै लाबाय बेनि उनाव थावखौ जोङो मोजाङै दुंहो नांगोन आरो नङाबाथ' जोङो थाव गोथां मोनामो खाबु थायो नालाय ओंखायनो थावखौ मोजाङै फुदुंनानै लानांगोन बेनिफ्राय पियासफोरखौ जोङो सामब्रामफोरखौ जोङो बेहाय हरनांगोन आरो ओमफ्राय जोङो पियासफोरखौ मोजाङै एवबाय बिनि उनाव बानलु एबा माखासे मस्लाफोरखौ देनानै लानाय सामब्राम गुफुरफोरखौ देनानै लानायफोरखौ बाहाय हरनाय जागोन आरो बिनि उनाव बै गोदाखानानै लानाय दाउ बेदरखौ जोंहा मा खालामगोन बेवहाय एवनाय जागोन आरो दा एवनानै जोङो बेखौ बेबायदिनो दसे सम गोबाव एसे गोबावनो खोबहाब खोबहाब एवहाब एवबाय थानांगोन आरो बेबायदि एवनानै जोंहा बे दाउआबोथ' मोनखानांगोन नङा होमबा बे दाउखौ एसे मोनहोगोन ओमफ्राय जोङो मा खालामनो हायो एसे दै होग्रोनोबो हायो आरो एसे दै होनानै बेखौ खोबनानै एसे एवबाय थानो हायो ओमफ्राय बेनि उनाव आरो जोंहा अनला ओंख्रि संनो थाखाय दैखौ जोङो एसे बुरजा होनानै लाखागोन आरो बेसेबां बुरजा संनो बे
औ
गावबा गावनि सायाव थायो बुरजा संनोब्ला दैखौ बुरजा होनो हागोन एसेल' सङोबाथ' जोङो बांद्राय बुरजा होनांलाया आरो ओमफ्राय बिदिनो जोंहा जेब्ला दै खौ होनानै बेदर बेनि दैया ग्लाब ग्लाब गोदौबाय अब्ला जोङो एसे दैखौ गोदौहोखांनानै जोङो बै देनानै लानाय अन गुन्दैखौ जोङो बेवहाय हरनो नांगोन आरो बे हरनायावबो जोंहा गोबां आदब फोर दं खायफा दैयाव गलायनानै बे अन गुन्दैखौ हरनाय जायो आरो खाय बा बिदिनो आखाइयाव आखाइजोंहाय फ्रि फ्रि सारनानै हरो आरो बे अनला खौहाय बेबायदि अनफोरखौ हरनानै जों ओरैनो दोननो नांङा नंङाबा अनलाया गोदोलांगोन आरो गोदोनानै बेहा मा लाद्रा एबा फिथर फोर खागोन जुदि बिदि लाद्रा खायो फिथर खायो अब्ला अनला ओख्रिया गोथाव जानाय नङा आरोना बेनिखायनो जोङो एरबाय थानांगोन आरो बे एरनानै होबाय थानांगोन जेब्ला अनखौ हरो होमबा बिदिनो अनलाखौबो जोंखौबो हरखांनानै जोंङो मा दसे गोदौ होखांनानै गोदौ होनानै बेहाय मा जोङो खारै होनानै लानांगोन आरो दा खारै होयोब्लासो जोंहा मा अनला ओंख्रिनि महरा फैगोन आबुं महरा नङा ओमबा दा बेहाय ओंख्रि संनायाव जोंहा थाल लानांगौ जे हालदै आरो खारै बेसोर मोननैजों मोजाङै गोरोब अरोबासो मा जागोन ओ हा अनला ओंख्रियाव मोजां खालारा बा गाबा ओंखारगोन आरो गोजा गाबा ओंखारगोन बिदिनो ओम फ्राय जोङो खारैखौ जोनो नांगौसेबां हरबाय बेनिफ्राय जोङो बे खारै होखांनायनि उनाव आरोबाव दसे गोदौहोखांनानै जोंहा ओ बिदिनो माखासे गंगार दुन्दियाफोर बा दुन्दिया मोननाय बोथोराव दुन्दियाफोर बेबायदि हरनानै जोङो मा संख्रिफोर साखिनानै खांनो हायो। खांनाय जायो आरो बिदिनो दा बे अनला ओंख्रियावसो खारै हरदों जोंङो बे खारैखौ जोङो माबोरै बानायो होनोबा आं नुनायावथ' जोंहा बांसिन मा ओ जेरै बेसरनि साबा जेरै बेसर मादा होनानै जिगाब ओंखारो बेफोर नंङाबा सिबिं सबाय बेबायदि सावनाय नाय हाथफ्ला खालामनानै बानायनायखौ आं नु दों आरो बांसिन बेखौ जोङो बे हाथ'फ्लाखौ एसे दै सारसो सारसो जोङो बेखौ
उम
हा-हाथुफ्लाखौ लगायनानै लागोन ओमफाय एसे लादुरा खालामनानै बेखौ एसे सान्दुंआव दसे फोरानगोन आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ न'फ्राव दोननानै लाखायो आरो ओमफाय खायफा ओ बिदिनो बे खारैखौ सरनानै लाखायो आरो खायफा जानो टाइमावल' सरब्रबो आरो। बे खारैखौ सरनायाबो बिदिनो सरखांनानै जोङो बेखौ ओ गोदि जौ होनानै मोजाङैहाय बे खारैनि खारै बिदैखौहाय जों बथलखौ सोनानै दोननानै लानो हायो आरो बेनोसै आंनि नोंथांनो अनला ओं बेनि सोमोन्दै मिथिहोनाया दा नोंथाङाबो ओ फंनैसो माबाफोर खोन्थानो हा सानदों नामा?
औ नोंथां नोंथाङा जि बुंलांदों अनला ओंख्रि ओ नोंथांनि बुंनाय गाससिबो मोनफ्रोमबो बाथ्राफ्रानो सैथो ओ आरो जोङो अनला ओंख्रिखौ माखासे जोंनि दोरोङारि माने हाबा हुखा फोरावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोङो नुनो मोनो हा हाथासुनि हाबा एबा हाथा खुरनाय हाबा जेरावहाय जोंनो ओ हाबा एबा जुलि जाखांनाय जुलि होनाय समावहाय माखासे ओ नेम दङ जेराव जोङो अन गुन्दै देनानैहाय बेयावहाय जोङो अनला संनांगौ जायो हिनजाव गोदाना हाय जेराव जों अनला याव बेयाव खारै आरो मा होनो बेखौ ओ हालदै बेफोरखौ होनो मोना ओ जायखौ जों ओ हाथासुनि हाबायावहाय जोङो बेखौ उम मोनसे नेम आरो बेखौ जोङो अनलाखौ खुरगाव एबा जेबो गाब होआलासे एबा खारै होआलासे संनायखौ नुनो मोनो ओ बेखौ जोंङो हाबायाव माखासे दाउफोरजों ओरैनो संनायखौ नुनो मोनो जेराव ओ बेयावहाय अनलायावहाय माखासे गाबखौ नुनाय मोननाय जाया बेनि अनगायैबो आङो नोंथांनिसिम फोरमायनो सानोदि जोंहा अनला एबा अनला एबा बिनि अनगायैबो माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर दंबावो एबा जि आइटेक मोननाय माखासे ओंख्रि फोर दङ जोंहा जोंनि बर' हारियाव बेफोर जाहैबाय ओ नारजिजो अमा आरो बेनि अनगायैबो दं नाफाम ओ नोंथांनिसिम आं नाफाम बानायनाय प्रसेस एबा आदबखौ फोरमायनो सानदों। गिबियावनो जों नाफाम बानायनो थाखाय मा नांगोन जोंनो ना नांगोन।
औ
जेरावहाय जोंङो नाखौहाय ओ गिदिर ना गिदिर एब जों बानायोब्ला जों नाखौ खौ बारा मोजां जाया होननानै मिथिनो मोनो। बेनिखायनो जोंङो फुख्रिफ्राव एबा माखासे दै ओ दैनि फुंखाफोराव थांनानैहाय जेरैहाय जाम्फै एबा गामिनि बान्दो एबा फ्रि बेफोरबायदि जायगायाव थांनानैहाय फिसा फिसा नाखौ हमनानै लायनाय जायो। नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलावहाय एबा ओ जोंङो जोंनि हारिनि माखासे सुबुंफोरखौ नुनो मोनो बा ओ बेफोरबायदि दैयाव ओ ना हमहैनाय एबा ओ माखासे खामानिफोरखौ बावगारलांनायखौ नुनो मोनो जेराव जोंङो ना थ हाथथाय बाजारावनो ओ थोजासे मोनखायो हिसाबै बायनानै ओ नाखौ लांनाय जायो। बिनि उनावहाय नाखौहाय फोराननानै मोजाङै फोराननानै लाग्रोनाय जायो सानदुंआव हाय नाखौबासिना ओ बाजारनि फ्राय एबा दैनिफ्राय लायनानै बेखौ ओ मोजाङैनो बासिनानै एबा सुनानै फोराननानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय ओ नाफामाव जे एसे मोदोमनाय फैयो बे बेनि थाखाय खालामो अरावहाय नाखौहाय फोरानबावनाय जायो आरो जायनि गेजेरजों जोंङो नाफामखौ मोदोमनाय एबा थावसिननाय थावसिनो होननानै मिथिनो मोनो बिनि उनावहाय जोंङो जोंनो नांगोन ना फाम देनो थाखाय जोंङो थास' बिसं एबा थास'नि देन्था उवाल गाहेन बेफोरबायदि नांगोन आरो जोंनो आरो माखा मोनसे दिंग्रिनि बयेम नाथाय आथिखालाव जोङो दिंग्रिनि बयनि अनगायै माबाया ओ प्लास्टिकनि बयमफोरखौबो बाहायनाय नुनो मोनो। गिबियावनो जोंङो नाखौ मोजाङै फोदाननानै लानानै ओ बेखौ सस नि बिसं एबार देनथाखौ ओ लानानैहाय जिरनानै बेखौ देग्रोनाय जायो। ना गोरानखौ मोजांङै देग्लिनानै बे थास' बिसं एबा थास'नि देन्था खौ जिरनानै हरनाय जायो बिनि उनावहाय देनानै जेब्ला मोजाङैनो गेब्लेयो थास'नि देन्थाया जेब्ला नाजों मोजाङैनो गोरोबगोन देनाय समाव अब्ला बेखौ खुुरुननानै जोंङो माखासे दिंग्रिनि बयेम एबा प्लास्टिकनि बयेमाव सोनानै दोननाय जायो। ओ बेखौहाय जोंङो बे नाफामखौ सोनायनि उनावहाय जोंहा माखासे आदब दङ जायनि गेजेरजों जों नाफामखौ सों गाज्रि जानाय एबा मैखुन बेरनाय एबा फाव सिथा नांनायनि फ्राय बारग'होनो हायो जोङो बे नाफामखौ सोनायनि उनाव बयामाव सोनायनि उनाव जोंहा मा खालामनांगोन माखासे बिलाइ गोरान थास ओ थालिर बिलाइनि गोरानफोरखौ एबा गोथांखौ होनानै बिनि सायाव सं ख्रि सारना होनांगोन जायनि गेजेरजों जोंनि नाफामा गाज्रि जानाय नङा बेखौहाय जोङो
औ
बेनि उनावहाय जोङो बे नाफामखौहाय दानथाम एबा दाननै एबा दानथामनि उनाव जानाय जायो गाहायै जोङो आबाद फोथाराव थांनाय समाव एबा दैज्लां बोथोराव जानायखौ नुनो मोनो नाफाम बानायनायनि प्रसेसा एसे बेनोसै आरो नोंथां
औ
होमबा जोंहा दायो समाबो जाबाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा
औ दे नोंथां
औ
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
औ दे